हेलौ हेलौ खोनादोंं न' हेलौ
नों खो दोंना
औ खोनादोंथ'
अ अ अ औ
औ
दा नोंथां ओरैनो दङ ना?
औ आं फ्रियानो दङ
अ बिदिब्ला ओ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ औ दा बे आयदायानो जाहैबाय जेनेबा हाथाय बाजारनि सोमोन्दै बा फालांगिनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ औ हागोन ओ गिबियावनो माने हाथाय बाजार होनोब्लाथ' जों गोबां बिदिनो मुवा बेसादफोर बा इदिनो गाननाय जोमनाय बिदिनो गासिखौबो मोननो हायो होननानै बुं नो हायो आरोना जोंनो नांगौ गौ जानाय बुस्थुफोरखौ जों हाथाय बाजारनिफ्राय मोनो होननानै बुंनो हायो जायफोराव बुंनानै फारस्टआव बुङोबाथ' जोङो दा गिबियावनो जोङो माने बेफार फालांगिखौ बुनोसै आङो बेफार फालांगि खामनानै माने हाथाय जोङो माने इदिनो गामि गामि नुनो मोनो जे इदिनो खायबा सुबुंफोरा इदिनो न'फोरावनो माने गोबां रोखोमनि जिब जुनार बा इदिनो नो ओ मा होनो इखौ मैगं थाइगं होनना बुङो नामा मैगं थाइगं फोरखौ माने न'फोरावनो गायना लानानै माने बेखौ माने ओरै न' बेनिफ्राय माने न'नि फ्राय लांनानै माने बाजारफोराव इदिनो माने रांखान्थिनि गोनांथि थि जानानै माने फानहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि अनगायैबो खायफाफोरा माने बेखौनो बेफार खालामो होननाबो मिथिनो मोननाय जायो जाय बेफारफोर गोबां दं बिदिनो बेफार होनना बुङोबाथ' इदिनो गेजेरनि बेफार होनना बुंगोन आं बेखौ जायफोरा माने ओरै गामि गामि हाबनानै इदिनो जिब जुनारफोरखौ लानानै थांनानै माने बे हाथायाव बेलेग बेफारिनो फानहैयो होनना बुंनो हागोन फालांगिनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जिब जुनारनि अन गायैबो मैगं थाइगंनिबो बेफार थायो आरो बिनि अनगायै जोंहा फिथाइ साम थाय बेफोरनि बे फारि थायो बिदिनो लांना हैनानै इदिनो फानहैयो बा ओरै गावसोरनो लांनानै गावसोर हाथायाव फानहैनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो। बेनि अनगायै माइ फालांगि खालामनाय गयखौबोथ' गोबां इदिनो गयावबो गोबां रांखान्थियारि मोनो नालाय बिदिनो गय माने गयफोराबो बोथोर हिसाबै मोनो नाय जायो आरो बेफोरखौ सम दङ बा खायफ हा मैगंफोरबो बिदिनो सम समै फानहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। खायफा बोथोराव अबेबा मैगंखौ मोना खायफा बोथोराव बेलेग मैगंखौ मोना बे फोरबायदि होननो हायो आरो गयफोरखौबो थिग बेबाय बिदिनो मोनसे बोथोराव मोननाय नुनो मोननाय जायो बे बोथोराव माने जों गयखौ लांनानै बिदिनो बाजारफोराव फानहैनाय बा फालांगि खालामनानै फानहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। बि माने बिदिनो आरो बिनि अन अनगायैबो गोबां दं बुंनो हायो जोङो आरो बिनि अनगायै डाइरेक्ट ओ गो हाथिं थाङोबा हाथायाव गोबां बिदिनो बुस्थु मोननायखौ जों नुनो मोननाय जायो। जाय बुस्थुफोरा जाहैबाय जों दा बे दा फानहैनाय मैगं थाइगंफोरखौ जों बायनानै लाबोनाय बा न'खराव सोलिनो थाखाय ओंख्रिफोरनि थाखाय जों बायनानै लाबोनाय बिदिनो आरो ना बेदर बिदिनो माने गावनि नांगौ बुस्थुफोरखौ बिदिनो जोंहा गोबां माने जिउआव नांगौ बुस्थु थायो नालाय बिदिनो अबेबा खामानि फोराव बाहायनो थाखायबो जोंनो सिखा रुवाफोर बायदि रोखोमनि माने बेसाद मुवाफोरखौ जों माननो हायो आरो बिदि बिदिनो माने बुङोबा हाथायफोरनिफ्राय जों जा नांगौ बेफोरखौ मोननो हाजोबो आरो। दा जोङो माने दैलि लाइकआव लाइफआव जा बाहायनांगौ बुस्थुआनो जों माने बाजारनिफ्राय मोननो हानाय होनना बुंनो हागोन दा जों ओंख्रि ओंखाम संनानै जानो थाखायबो जोंनो ओरै साराय बिदिनो कुकार बिदिनो बायदि रोखोम रोखोमनि बे मुवा बेसाद नांगौ नालाय बेफोरखौबो जों माने हााथाइनिफ्राय मोन हायो होननानै जों हाथायनिफ्राय बायना लाबोयो होनना हा हायो आरो दा जोङो ओ बिनि अनग गायबो मैगं थाइगंफोरखौबो बुङोबा दा जों जागोनखौबो बुङोबा बेफोरनिफ्रायनो बायना लाबोनानै बे बे जों दा बायनाय सारायावनो जों संनानै जायो होनना बुं बुंनो हायो आरो बिनि अनगायैबो आ औ बिनि अनगायैबो बुङोबाथ' जोंहा ओरै दा जों गाननाय द्रेस बिदिनो लंपेन गस्ला बा बिदिनो बर'फोरनि दख'नाफोरखौनो होनसै दख'ना गामसा बिदिनो आर'नाइ गस्ला गस्ला गिन्ज गोबां बिदिनो फास्राफोरखौबो जों माने हाथाय बाजारनिफ्राय माने मोननो हायो आरो जों दा जों जाखौ गानना थायो बेफोर माने जों माने सोब खौबो जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय मोननानै जोंनि माने नांगौखौ जों सुफुंना लानो हायो आरो। हाथाइ बाजारनिफ्राय इदिनो जोंहा ओ गोब गोबां दंबावो जेरै जों सेन्देलफोरखौबो जों गाना बा ग माने सेन्देल गानाबानो जों थानो सुखुवा माने जों अबबा बिदिनो थांनो गोनां जाहैबा सेन्देल जुथा बिदिनो गोबां गोनांथि जानानै फैयो। बेफोरनि जाहोनाव माने जोङो हाथायफोराव माने थांनानै जों ला लानानै बायनानै माबानो हायो आरो। निबो बुङोबा आरो जोंहा गोबां बेसेन थायो बिदिनो जोंहा बेसेनफोर गावबा गाव बेसेन थाजोबो सोब मुवा बेसाद बायदि बिदिनो जों गाननाय जोमनाय जेरै जों गासिखौबो बुंनो हायो बिदिनो गावबा गाव बेसेन थायो जायखौ जों बायनानै माने मा होनो फालांगि खालामनानैबो माने रां आरजियो बा बिदिनो फालांगि खालामनानै रां आरजिनो हायो आरो दखानफोर बुङोबाथ' इदिनो गोबां दखान दं। हाथाइनि बागै बुङोबाथ' गोबां बिदिनो हाथाइखौ बुंजोबनो हायो गोबां बिदिनो गोबौ समाव लागोन बुंजोबबा। नोंथाङाबो ससे बुंनानै होदो दे।
औ औ नंगौ। ओ नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो। जोङो माने हाथाय बाजारनि फाय जोंनि जिउआव ओ सोलिफुबाय थानाय माने सोलिबाय थानाय जिआव जेसेबांखिनि बे बेसादफोर नांगौ जायो। बेफोर जों गासैखौबो माने हाथाइ बाजारनिफ्रायनो लानो हायो। दा बिदिनो जोङो माने ओ बैफोर हाथाइ बाजाराव माने बयनाबोथ' माने ओनसोलाव ओ सप तायाव खनसे हाथाय जायोना। बेफोर हाथायाव माने जोङो गोबां खिनि नि आबाद मावनानै बा फिथाइ सामथाइ ओ बेफोरबायदि माने बा दाउ अमा फिसिनानै माने बा गोबां ओ गुबुन गुबुन आबाद जायोना गासैबो माने बोथोराव ओ बेलेग बेलेग आबाद जायोना बेफोरखौ जोङो खालामनानै मैगं थाइगं गायनान गायनानै माने जोङो बै हा हाथाय बाजाराव फानहैनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे बेफोरखौ फानहैनो फानहैनायनि लोगोजों मा लोगोसे माने जोङो बे बै हाथाय बाजाराव थांनानै जों जोङो माखासे ओ दखानफोरबो होनो हायो जेरै साहानि दखान। बा ओ दाथ' गोलोम बोथो गो-गोरोम माने गोलोम बोथोर जादोंना बेवहायथ' जोङो औ जोंना माने बर'फोरनावथ' थाइजौफ्राथ' थाखायोना बयनावबो। थाइजौफोर बेफोरखौबो माने जोङो था ला बैफोर हाथाय बाजाराव लां-लांनानै माने फानहैनायजों लोगोसे जोंङो बेफो फोरनि माखासे माने भेराइटिसफोर जेरै मेंग' सेक बेफोरबायदि माने माखा से माबाफोर बानायनानै माने जोङो फानहैनो हायो स्टल लगायनो हायो। बेजोंनो लोगोसे जोङो ओ माने ओ जोंना दख'नाफोरनिबो फालांगि खालामोना जि जोमनि। बेफोरखौबो खालामनो हायो जोङो। बे फोरनि गेजेरजोंबो माने जोङो गोबांखिनि रां आरजिनो हायो आरो। बा जोंनि न'खराव नांगौ जानाय माने बेफोरनिफाय जों रां आरजिनानै जोंनि न'खराव नांगौ जानाय मा खासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो माने ओ बायनानै लानो हायो आरो बेजोंनो लो गोसे जोंना ओम दा जोङो माखासे ओ आथिखालावथ' माने हाथाय बाजारावल' नंला ना जोङो माखासे बेसाद फोरखौ माने अनलाइन आवबो फान्नो हायो। जेरै जोंना माने बिदिनो जोङो फिथाइ सामथाइनि आसारफोर बानायनानै जोङो अनलाइनफ्राव फाननो हायो। माने भिडिअ'नि गेजेरजों ओ‌ माने अनलाइनाव बा ससियेल मिडियायाव माने खोन्थानानै जोङो बेफोरखौ माने सेल खामनो हायो आरो फान नो हायो। बेनि गेजेरजोंबो जोङो गोबां नि रां आरजिनो हायो। बेजोंनो लोगोसे जोङो औवा, औवानिबो जोङो माने बेपार खामनो हायो आरो फालांगि खामनो हायो। ओ बिदिनो जोङो ओ जोंनाथ' ओ बर' बर' न' खरफ्रोमबो माने जोंना फुख्रिया थाखायोना।
औ औ।
औ फुख्रियावबो जोङो ना फिसिनानै माने बेफोर फालांगिफोरखौ खालामनो हायो आरो। दा ओ नों थांमोननि ओनसोलाव मा मा मा मा रोखोमनि फालांगिफोर खालामनाय जायो? एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ बिदि बुङोबा ' नोंदो ओ बुङोबा इदिनो औवाफोरखौ नों जेरै बुंदों बिदिनो औवाफोराबो गोबां बिदिनो माने ओ सुबुंफोरा माने फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ इदिनो माने गोबां बे फार खालामनानै सुबुंफोरा माने रांखान्थियारि आरजियो होननानै जों बुंनो हायो आरो जोङो दा बेफार खालाम फालांगि खालामनाय बाथ्रा बुङोबा जों बेफार फालांगि खालामनानै माने ओ सुबुं माहारिया माने गावनि जिउखौ खुंलांगासिनो दं बेखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां सुबुंफोरा माने बेफार फालांगि खामनानैनो गावनि जिउ दानाय बा बिदिनो न' बां न' बां लुनाय बि दिनो गोबां नुयो माने सोबनिबो गामि गामियाव सा एसे बेफार फालांगि बा स गोबाङानो बेफार फालांगि बिदि थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जाया माने गामि गामि इदिनो हाथ संनानै मोनसे नङा मोनसे बेफार लानानै माने गावनि जिउ दै दैदेनलांनायखौ नुनाय जायो आरो बेफोरखौनो माने जोङो बा बिदिनो माने गावबा गाव मोनसे बेसेन थायो नालाय बेखौ जों बेसेबां बेसेङाव माने बिनि एसे बारा बेसेन बिदि मुलाम्फा बा जानानै माने जोङो फाननानै गावनि लाबखौ माने लानानै जों माने गावनि जिउखौ खुंलांनाय बिदिनो गोबां नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो आरो बुङोबाथ' जोंहा बिदिनो फालांगि होनोबा जों मालायनि माने जुनारफोरनि जिउजोंबो खालामनाय जों नुनो मोननाय जायो जुनारफोरनिखौ बेफार फालांगि खालामनाय जेरै जों माने बिदिनो गामि गामि थाया होमबा अमाफोर बिदिनो खायफानि न'फोराव बिदिनो अमा फिसिनाय बिदिनो बोरमा फिसिनाय गोबां माने जुनारफोर थायो न' बेफोर जुनारफोरखौ माने खायफाया बायख'नानै लांनानै बे जायो। फिसिग्रा बिनिफ्राय बाइक खनानै लांनानै गुबुन सासेनो फानहैनो? खोनादोंन'?
औ औ खोनादों।
हेलौ
औ औ
हेल' औ नोंखौ आं खोनायाखै साननानै एसे माने माथो हरनाय जादों आरो खायफ ओमफ्राय बिदिनो माने जिउफोरखौ माने गुबुन माने जुनारफोरनि जिउफोरखौ माने बिदिनो बिदिनो बुथारनानै माबानानै मान माने गाव माने बेफार खालामनानै माने गोबां बिदिनो बर' सुबुंफोरखौ अमा बेफार खालामनानै हाथाय बाजारफोराव फाननानै माने गावनि जिउ खुंनायखौ नुयो नङा होमबानो बिदिनो गोबां दं बेफार खालामनाय होनोबाथ' जों दखाननि नाम लायो। गोबां बिदिनो जि दखान मेथ दख दखान बिदिनो बुङोबा आरो खानाय सिननाय दखान बिदिनो गोबां सेन्देल जुथ दा बिदिनो गोबां दखान नुनो मोननाय जायो आरो हाथाय बाजारखौ लानानै बुङोबा नोंथां औ नोंथां होमबा जोङो माने जोंनि सावरायनाया समाबो जाबाय नालाय नोंथां नों नोंजों दसे सम बिदिनो सावरायनानै जबोोर गोजोननाय मोनबाय माने जा मिथियैखिनिखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय हबा जों इखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ